नोंथां
औ नोंथां खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय
औ
नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथाङा ओरैनो सायाव रायज्लायनो हानायफोर हाबनाय जादोंमोन नोंथां
अ नोंथां ओ हेल' नोंथां आङो नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा सोंनो थाखायसो कल खालामनाय जादोंमोन बे भुटान फारसे दावबायनो बा जोङो मा खालामनांगोन बा भुटान फारसेथिं जोङो मा माबोरै थांनांगोन बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ औ नोंथां हागोन नोंथाङा खोनासंलांबानो जाबाय
अ दे बुं बुंनायसाय नोंथां
औ औ जोंहाथ' मिथिखायो भुटाना जोंनि आसाम हादरजोंनो नांजाबनाय मोनसे मा होनो गुबुन मोनसे हादोर होननानै मोनथियो बे भुटान हादोराव जों थांनो थाखाय जोंहा मा होनो गोबां लामा दं आरोना जोङो जोंनि गावबागाव ओनसोलनिफ्राय जेरै जोंहा बुंनो हागोन जोङो ओरै जोंहा क'क्राझारजों थाङोबाबो जोंहा ओरै सरलपाराजों थांग्रा मोनसे लामा दङ खिन्थु जोंनिया बैयो मा होनो सिनारिफोर जायना नुथाइ बे नुथाया जाहैबाय आलादा आलादा जायो आरोना जायगा लायै जायगा ओरै जोंनि चिरांजों नैबेजों थाङोब्ला नैबे गेलेमफुं टाउनफोर नुहैनाय जायो आरो हरै बाक्साजों थाङोबा दस्रा मोनसे जायगा आरो अदालगुरिजों थाङोब्ला भैरब कुन्द'जों थाङोब्ला जों दस्रा मोनसे जायगा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन जायगाफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना माने जायगा लायै जायगा बिदिनो आं बुंनो साननाया जाहैबाय नैबे सि थांनाय मोनसे लामा दङ जाय गेलेमफुं टाउनावनो मोनहैयो बेनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बुंनो सानदों जेनेबा जोङो नैबे नैजिस्नि नैजिस्नि राजा लामा बे राजा लामानिफ्राय जोङो ओंखारनानै ओरै साहा फारसे दउ दाउ गायनाय मोनसे लामा दङ बे आरो ओंखारजेननाय बे जायगानि मुंखौ जोङो सामथायबारि होननानै जों मोनथियो बे सामथायबारिनिफ्राय जोङो बै माबासिम थांनो थाखाय भुटान एबा गेलेमफुं टाउनसिम थांनो थाखाय जोंहा बाजि किल'मिटार जागोन आरोना नोंथां जोङो बेयाव गोबां मानसिफ्रानो बेरायनो थाङो जेनेबा जोङो मिथिखायो जोंहा भुटाना भुटान रायजो या माने बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो मोजांसिन माने मोनसे इनभारनमेन्ट होननानै मोनथियो आरोना माने मोनसे अक्सिजेन प्रदिउस खालामग्रा होननानै जोङो मोनथिनाय जायो जायनि थाखाय नि थाखाय जोङो बेयाव मा मोजां माने बे जायगाया जाहैबाय बे हादरा जाहैबाय गोजोन सुदेम आरोना माने गोलोम बोथोरफ्राव बेरायनो मोजां जेरै जोङो बुंनो हागोन जोंनाव बांद्राय गरम जायोबा हरैजाय मानि एसे गुसु माने निजोम थान्दा जाहैयो आरोना बेनि थाखायनो गोबां सुबुंफ्रा बे गोलोम बोथोरफ्राव ओरैनो बेरायनो एबा साखाथियाव बे गेलेमफुं टाउनखौ नायनो थाखाय आं बेरायहैयो जेरै जोङो आरो माखासे जायगा दङ मोनसे बेखौ जोङो हेंगिं मा होनो दालां होननानै बुङो आरोना बे सिम ओरैनो थांनानै जेनेबा बेयाव फट' खे खेबजाहैयो एबा पिकसार लाहैनायखौ जोङो गोबांखौनो नुनो मोननाय जायो जेरै आं बुंदोंमोन नैबे नैजिस्नि राजा लामानिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो जोङो थां लामाया बे जाहैबाय नोंथां दाथ' जोबोद मोजां जानानै फैबाय गोदोहाय माने गोदो मानि बावाखै नै बोसोर थाम बोसोर ब्रैनि सिगांसो मा जानानै फैदों माने गोबां गाज्रिमोन आरोना बे लामाया जाय जोङो थांनो खस्थ'मोन जे जे जोङो बाइकफोरजों जों थांनो हायामोन जोङो खार लांबा खारलांनोबासो जोंहा मोजां जायोमोन जायया जाहैबाय जोङो
हाद्रि जानो गोनां जायोमोन आरोना जों बाइकजों थांबा दा नाथाय बेबायदि नंलिया दा मोजां जाबाय। जायनि जाय जोङो थांनोआव गोबां मोजां जाबाय आरो जे जोङो खनसेनो सानसेनो थांनानै एबा दसेनो थांनानै दसेनो फैफिननो हायो बेफोर जानानै बेबायदि जोङो थाङै थाङै थांनानै जेब्ला जोङो गेलेफु थाउन मोनहैयानाहां जायो दा बैनि सिगांनि जोंहा मोनसे मा होनो ओ चेक पस्ट दं होननानै बुंनांगोन जोङो जेरै जोंहा मा होनो जोंनि जोंनि भारत हादरनिनो मोनसे ओ बि एस एफ औ सरि बि एस एफथ' नङा जेरै एस एस पि फोर दङ' बेयो सियारपिएपफोर बेयाव मोनसे मा होनो चेकिं माने मोनसे द्राइभिं लाखिग्रा दङ' आरोना मानो होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनि भारत हादरनिफ्राय हरै भुटान सिङाव हाबहैब्ला एबा माबा मोनसे जायोब्ला जोंहा नैबेयाव मोनथिगोन आरोना जोंनिफाय नैबे सुबुंफ्रा भुटानाव रायजोआव थांदोंमोन माबाफोर जादों नामा बेफोरखौ जोङो मायाबा खैफोद जायोब्ला इसोरनि अननायावथ' खैफोद जानाङा आरो जोङो जाबायबायोबा जोङो बेफोरखौ मा होनो सं दाननानै जोङो थांनानै जोङो माबा मोनसे खालामहैनो हायो आरोना बेनि थाखायनो नैबे जोंनि ओ दा ओम गोदानै ओ मा होनो दोनजानाय आरोना बेयो बेखौबो जों बुंनांगोन बेयाव जोङो द्राइभिं लाइसेन्सखौ होनानै जोङो चक चेकिं खालामनानै जों थांनो गोनां जायो बे मा होनो बेखौ जोङो दादगारि होननानै बुंनाय जायो आरोना बे जों बे एरियाखौ आरो बेनि जों थाङै थाङै थांनानै जेब्ला जोङो बैहाय गेलेफु थाउनसिम हाबहैनोनो नागिरो नागिरो अब्ला जोंहा मा होनो गिबियावनो आं दहाय मोनसे बाथ्राखौ बुंगोनो बावदों जेरै जों गिबियावनो जोंहा मा होनो गावबागाव मा होनो डकुमेन्टस लाखानांगोन आरो ना नोङो जायहा नोंहा जेनबा बाइकफोर दङ'बा कारफोर दङ'ब्ला नोंहा बिनि मा होनो ड्राइभिं लाइसेन्ससै गोनां मोनसे थानांगोन आरो नोंहा आधार कार्डसो लानानै थांनांगोन नङाबा भटार कार्ड जों लानानै थांनांगोन आरोना नोंनि आइडि प्रुभ प्रुभ हिसाबै जोङो बेयाव लांनानै जों सेकिन खालामनानै जोङो थांनो हायो आरोना नोंथां बिनि उनाव जों थांनानै जोङो बे गलेफु थाउनाव बे गेलेंफुंथावननिनो जोङो माखासे ओ मैगंनि द'खानाव जोङो थांनानै जों मैगंफोरखौ जोङो नायनानै एबा बायनानै जों लाबोनो हायो एबा बे टाउनावनो दसे जोङो बेरायनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे दङ' ओरैजाय जोङो अरां जाहाज गाथों बे अरां जाहाज गाथोंबो जोङो दसे सम थांनानै ना हनानै जों फैनो मोनो ओ बेयाव माने हाबला बायनो मोना आरोना जानला मोनला जोंनि जोंनि भारतनि सुबुं माखासेफ्रा मानि जो थांनानै जानला मोनला खालामहैयो लेथ्रा खालामहैनायनि जाउनावनो बै मा होनो भुटाननि बे हजोंहाय बे भुटाननि बे सरखारा एबा ओ माखासे मानसिफ्रा एबा सुबुंफ्रा जानला मोनला हाबहोलिया आरोना गोदोनि बायदि गोदो जोङो हाबला बायनो मोनोमोन जोङो बेरायनानै फैनो हायोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे दंबावो बे लामाजोंनो थाङो एबा मोनसे गुबन मोनसे लामा दंबावो माने जोङो हेंगेंङा दहाय सिङाव होनदों बे हेंगिं ब्रिजाव जों थांनानै माने फटक लानानै फैनो हायो भुटान हादोराथ जों मिथियागोन माने मोनसे मनारखि हादोर होननानै जेरै जोङो बाव मा होनो राजानि खुंथाइ एबा मा होनदों माखासे मिनिस्टारफोरबो दं आरोना बैफोरबायाददि खुंथाया जाय बेयाव दासिमबो जोंनिया सोलिबोगासिनो दङ जाय जायनि थाखाय जोङो बेफोराव बेरायोब्ला जोंहा एसे मा होनो जोङो साबधानै थांनो गोनां जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा जानला मोनला बे जोंनिनो गुवार भारतनिनो बे सुबुंनि खालामनानै बुंनांगोन आरोना जोङो बेनि थाखायनो जों जोथोन लानानै थां माने मोजाङैनो फैफिननांगोन नोंथाङनि बुंनाया बेनोसै नोंथाङा बे जोंनि ओनसोलनि बे बेरायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायबानो जाबायना नोंथां
औ नोंथां ओ जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ आङो दा नोंथांनो फोरमायना होगोन जोंनि बि टि सि आव ओ माबायदि नायथाव जायगा दं जेरैहाय पिकनिक स्पटफोर दङ आं बेनि सोमोन्दै एसे नोंथांनो फोरमायना होगोन दा नोंथाङा खोनासंलांदो बिदिबा ना दा जोङो गिबि गिबियावनो होननांगोन जोङो दा सोलिफुबाय थानाय दासान्दि सोलिफुबाय थानाय बयबो मिथिनाय बा बयबो थांनाय जायगा सरलपारा आं दा बे बैफोरबायदि सरलपारा ओ ओ सरलपारायाबो मोनसे जोंनि बि टि सि आव मोनसे ओ सम्पद होननानै बुंनो हागोन जोङो बेखौ बेयाव थांनानै सुबुंफ्रा गोबां रंजाहोयो बार जाहैयो गावनि बांद्राय ओ गोसोआव बा मेलेमाव बांद्राय ओ खामानि मावनानै
खस्थ मोननाय बा बांद्राय ओ टेनसनाव थानाय ओ बेफोरबायदि दुखुआव थानाय बैफोरबायदि ओ था जानायखौ सरलपाराफोरबायदि ओ पिकनिक स्पटव थांनानै बा लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव थांनानै गावनि गोसो बा गावनि मेलेमारि बेखौ गोजोनग्लाय होहैनो हायो दा बेयाव थांनानै जों नुहैयो ओ जोङो बे बेखौ बुंनांगौ औ कक्राझारनिफ्राय लानानै खमैब्लाबो ओ कक्राझार सेक्रेटारियेटनिफ्राय लानानै खमैब्लाबो बेयाव नै घन्टा समसो नांगोन ओ बेखौ बेयाव थांनायाव जोङो ओ भारा लानानै जुदि गारि भारा लानानै थाङोब्ला विंगारफोर भारा लानानै थाङोब्ला जोङो नै रोजा गाहाम लागोन बा ओ खायफाया लायो ब्रै रोजा लायो बा बिदिनो थाङो ओ थाम रोजानिफ्राय ब्रै रोजानि गेजेराव थाङो आरो ओ जुदि जों विंगारफोर भारा लानानै थाङोब्ला मफ्राय बेयाव थांनांगोन जोङो ओरै ओ बिसमुरि साइडजों हाबनो हायो बिसमुरिजों थांनानै दावखोलांनानै जों बेजों थांबाय थाबानो ओ मोनहैयो आरो दा बेयाव थांनानै ओ गोबां सुबुंफोरा उम मा गोजोननाय लाहोयो बेयाव दुगैहोयो। ओ खायफाया लावखार ओंखाम जाहैयो। खायफाया ओरैनो नायनोल' थाङो बेबायदि आरो नोंथां दा बेयाव थांनानै गोबां मोजां सुदेम बार जाहोयो ओ बिनिफ्राय जोङो बुंनो थाङोब्ला साहा थिं नायहरोब्ला ओ सरलपारा ओ लावखार ओंखाम जाग्रा जायगानिफ्राय साहाथिं नायहरोब्ला गोबां हाजो सारि सारि दङ' बेनिफ्राय बे हाजो सारि सारिनिफ्राय जोंहा मोजां दै बोहैैबोयो गोजोन दै बोहैबोयो। बेयाव थांनानैनो गोबांथा सुबुंफोरा गोजोननाय लाहैयो। बे जाहैबाय सरलपारानि ओ मा सरलपारानि बागै ओ ससे बिबुंथि आरो। आरो आं बुंबावगोन ओ नैथियाव भैरब खुन्द' दङ' जोंहा बेबो जोंनि बिटि सि ओनसोलावनो दङ' ओम दा भैरबकुन्द'आव थांनो थाखाय जोंना खमैब्लाबो क'क्राझारनिफ्राय जागायनानै ओ नोंनो द' रोजा बा स्नि रोजानि गेजेराव जोङो ओ गारि भारा लानानै थांनांगौ जायो जुदि उइंगारखौ लायो। अब्ला ओ जोङो फुङावनो ओंखारोब्ला गैयाब्लाबो दाइन बाजिफोराव ओंखारोब्ला भैरबकुन्दसिमाव जोंनो थाम थाम घन्टा ओ खावसे बा थाम घन्टा थामजि मिनिट सम लायो ओ क'क्राझारनिफ्राय। ओ दा बेयाव थांनानै गोबां सुबुंफोराबो ओ गावनि गोजोनग्लाय बा दुग हैनाय बा लावखार ओंखाम जाहैनाय बेफोर ओ खामानिखौ खालामो ओ दा बेहाय थाङोब्ला जोङो मोजां मोजां जायगा बिनिफ्राय गोजोन सुदेम बार जाहैनो हायो। ओ दा बे सरलपाराया जाहैबाय जोंनि ओ बि टि सि आवनो थानाय ओउदालगुरि ओ जिल्ला होननाय बे बेयाव गोग्लैयो। उदालगुरिनि ओरै सा सानजा एकदमबारे सा सानजा ओनसोलाव गोलैनाय जायो बियो। बे भैरबकुन्द' जायगा जायगायाव जोंहा मोनथाम ओ जायगानि मोनसे ओ जयेनट दङ' दा बेहाय मा मा दङ' होनोब्ला जोंहा ओरै अरुणाचल प्रदेश थांनो हायो। ओ भैरबकुन्द'निफ्रायनो आरो जोङो भुटान फारसेबो हाबनो हायो आरो ओरैहाय जोंनि आसाम बा जोंनि बि टि सि नि ओ डिस्ट्रिक्ट थानाय जायो आरो नोंथां। दा बेयाव जोङो मोनथाम जायगाखौ ओ जयेन जानायखौ नुनो मोनो बेयाव गोबां सुबुंफोरा थांनानै ओ बेलासिनि बार जाहैयो खायफाया। जायगानि मानसिफ्रा खायफा गोजाननि मानसिफ्रा बेहाय थांनानै लावखार ओंखाम जाहैयो खायफाया मोजां दुगैनानै फैयो। बेबायदि आरो नोंथां बेयाव ओरैनो जोङो ओ सावगारिफोरबो सेबखांनो हायो मोजां मोजां। ओ सावगारि सेबखांजायो बेयाव ओरै हाजो गावख्लाबनाय दङ बेयाव गोबां सुबुंफोरानो सावगारि सेबखांजानानै फैयो। बे हाजो गावख्लाबनायनि थाखायनो ओ गोबां सुबुंफोरा ओ जुदि सावगारिखौ सोरबाफोर नुयोब्ला बियो सरि ओ भैरबकुन्द' होननानैनो ओ मोनथिनो हायो आरो। दा बुंनो थाङोब्ला बे हाजो गावख्लाबनायानो बे भैरबकुन्द'नि मोनसे ओ सिन बा सिनायथि होननानै जों बुंनो हायो। दा बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो सावकि होननाय बियो बाक्सा जिल्लायाव गोलैनाय जायो सावकियावबो थांनानै गोबां सुबुंफोरा गावनि गोसोनि रंजा गोजोन सुदेम बार जाहैयो बेबो बेयावबो दै स्राय स्राय बोहैनाय जोबोद गोजोन सुदेम बार बारनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो दारागाव हाजो होननाय खाखय जाना बगामाथि बेफोरबायदि जायगायाबो जोंनियावनो